गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोबाय नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों। खोनादों नोंथां।
हेलौ
खोनादों नोंथां।
हेलौ औ नोंथां बुं ।
नोंथांजों आं जोंनि बैसागो फोरबोनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां? नोंथांमोननि जायगायाव आथिखालाव दासान्दि बैसागो फोरबोखौ बोरै खुंनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोथां हागोन।
नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय बिदिब्ला।
औ औ जोंनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ माने बैसागु जेथो दाननि
औ।
मानेगायनाय फुहैनाय जायो।
औ नोंथां नोंगौ।
बैसागुनि सेथि सानखालि मानसिनि बैसाग हिसाबै खुंनाय जायो। बिनि उनाव बिनि उनाव नैथि साननिफाय गामिनि रायजो राजा गास गासैबो गथ' गथाइ ओंखारनानै मोसौ बैसागु मोसानो ओंखारलांनाय जायो। फाय
नोंथांमोननिथिं जायगायाव औ खोनादों नोंथां।
अ ।
नोंथांमोननि जायगायाव आथिखालाव बैसागुखौ बेसेबां सानसेमहालागै फालिनाय जायो?
फालिनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां । बेनिफ्राय नोंसोरनि जायगायाव मोसानाय मोसानायाव जे दामग्रा देग्रा बेफोर आगजुफो बेफोर आगजुफोरनि नामखौ एसे बुंनानै होनो हागोन ना नोंथां?
खाम, सिफु सेरजा ज'था थरखा थायबाय नोंथां।
नोंगौ नों
ओमफाय नोंथां मोनजोंलाय बैस सागुखौ बोरैहाय फालिनाय जायो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनिया जोंनिथिंबो औ नोंथां नोंथांमोननि बायदिनो जोंनिथिंजायबो बैसागु गासै स्नि दान फालिनाय जायो। सैथो दाननि जोबथा सान सानखालि मोसौनि बैसागुआव आरो बैसागनि सेथि सानखालिनिफ्राय मानसि बै सागो हिसाबै फालिनाय जायो। बैसागोनि से थि सानखालिनिफ्राय जों सेथि सानखालि जों बर'फोरा उनदैया गेदेर खौ मान होनाय हिसाबै फालिनाय जायो बेनि उननिफ्राय नैथि सानखालिनिफ्राय जों मोसानाय हाबाफारिखौ लानाय जायो नोंथां ।
औ औ नोंथां नंगौ ।
बेफोरबादिनो जों बैसागु गासै गाजा गोमजायै स्नि सान फालिनाय जायो । नों नोंथांमोननिथिं बैसागो बैसागो
दे नोंथां बुं? हेल' नोंथां? अ हेल'
औ नोंथां बुंनायसाय खोनादों नों
नों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बैसागु मोसानायाव दि गाननाय दखनानि मुंखौ मा बुङो?
बेखौ जों जोंनि बर' रावाव दख'ना थावसि होनना बुंनाय जायो। बेखौ जोंनि बर' रावाव दख'ना थावसि होनना बुंनाय जायो औ। नोंथांमोनहा बैसागो मोसा मोसानायजों लोब्बा थानाय दोंसे मेथाइनि मुं बुंनो हागोन ना?
मा बुंदों नोंथां?
हेलौ नोंथां। नोंथांमोनहा जे बैसागोआव मोसायो मेथाइ खननानै मोसायो बेव बे मेथाइनि दोंसे मेथाइनि मुंखौ बुंनो हागोन ना?
मेथायनि मुंआथ' बुहुत दं नोंथांमोन। मुङा जेरै मा होनो
बुंनायसाय नोंथां देनाय।